हेलौ
औ खोना
अ खोनादोंना?
औ औ खोनादों दा।
माबा बेकग्राउनड नयस फैदो नामा आंनिया? खोनायाखैना? ओ फ्रि दंना नोंथाङा?
औ फ्रियैनो दङ दे आङो।
अ होमबा जों डाइरेक टपिकआव थांनानै रायलायनसै नामा? औ ओ एम्फौ फिसिनायनि बागै रायलायनसैना जों?
एम्फौ फिसिनायनि? औ रालाय जागोन दे।
औ औ। ओ होमबा आंनो बुंग्रोनसै।
औ औ दे।
ओ एम्फौ फिसिनायाथ' जोंना ओ कबर' बर' हारियाव माने बर' सुबुंफोरनि। थाखाय मोनसे आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे माबा आरो ट्रेडिसन बाय मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो माने बर' आइजोफोरा। जेब्लानिफ्राय गावसोर संसार जानो रोंदोंमोन बे समनि फ्रायनो माने एम्फौ लाथाखौ फिसिबोदों आरो माने जोंनि थाखाय जानायनि थाखायबो बिराद। मोजां खायद' आरो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बर'फोरा इखो माने आगोलनिफ्रायनो। फिसिबोदोंबो जाब दोंबो आगोलनि दिननिफ्रायनो आरो बर'फोरा बेफोर मेथाइफोरावबो दंलायोना खुगा खु गा सोलिबोनाय सल'फोरावबो ओ इन्दि बिलाइ खानो थांनाय। माने गथ' गारै गारै इन्दि बिलाइ खानो थांनाय मालायनि न'वाव बांगालफोरनियाव एबा मालाय नियाव
औ औ।
इन्दि बिलाइ खानो थांनानै फैसा होनानै लाबोलायनाय ए बा मायबाफोर सोलायना लाबोलायनाय इदि खोनायोमोना जों। ओ माने बिदिनो। ओ एम्फौखौ माने एम्फौ लाथाखो माने। ओ माबानो थाखाय फिसिनो थाखाय फार्स्टआवनो। ओ मा होनो इखो ओइ फिथोबखो एम्फौनि फिथोबखो। अ बे एम्फौ फिथोबखो ओ माने आं बांद्रायबो मिथिया माने एम्फौ फिथोबखौ दोन ग्रोयोना फार्स्टआव सुनानै माला बायदि।
औ।
उसु मुदानि खनायाव ओमफ्राय इनिफ्रायनो। बेसेसो गोबावनि उनाव ओंखारो आं बेखौ मिथिया आरो नोंथाङा मिथिगोन नामा?
बेखौ आंबोा मोजाङै मिथिया माने सिखिरि ओंखारो आरो बियो। बेिरिया औ औ बे सथिरिया बेसाद ओंखारो बेखौ मिथि। आराम
माने बे सिखिरिया ओंखारबाय ओंखारनानै बेनिफ्रायनो जोलाबो ओंखारो। जोबो ओंखारो आरो बिनिखायनो बुरजा दोनखायो बिसोरो ओमफ्राय बेनिफ्राय। माने जोआ थालांनानै जोलैया बिरलाङो होननानै मिथिदों आरो आं बिदिनो। बा होनानै सिखिरिखौ माने मोजां हियाव बिदै दैहैयो आरो बर' आइजोफोरा बेफोरखौ माने मोजाङैनो रोंखागोन। दमफ्राय बिदै दैहोनानै बेनिफ्रायनो लासै लासै बिदैया माबानानै गनानै गोरलै गोरलै बिदि। माबा जायोना हियाव एम्फौआ ओंखारो ओमफफ्राय ओंखारनानै। बेखौ आरामनो माबायावनो बिलाइ गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनानै फेदेर। ला ज फिसिनो थाखाय बिराद इदिनो जानला मोनला लेथ्रा बिदि माबा माबि पाउदार साव द मोनामनाय जायायाव दोनबाय। आङो माने एम्फौआ थैनो नागिरो होननाय खोनादोंमोन आङो एसे नोंगोनना नोंखौ मिथिया
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो माबायाव मा होनो। न' मोनसे बानायनानै माने दोनोमोन आरो खौ फार्स्टआव माने। एम्फौ एम्फौआ जेसेबांनो देरगोन बिदिनो बिलाइखौबो बुरजा बुरजा माने गिदिर गिदिर बिलाइखौ होला। फ्ाव गोरलै गै होयो बेनि उनाव गिदिर गिदिर होलाङो ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय माने। इदि देरथारबाथाय हख्ला बायदि गन माने ओरै लाइन लाइन होनानै माने बेयाव बिलाइखौ खावनै खालामना ओरै खालामनानै बाहोनानै। जाहोयो आरो ओमफ्राय बियो माने देरनानै उनाव मोनबाथाय खोमायाव होना खोनासङो आरो क्रख्र' होनोनो ओमफ्राय बेबायदि ख्र' ख्र' होनबाथाय माने बिदिनो थालिर बिलाइ गोरान नङाबा खान्थाल बिलाइ गोरान फोराव माने बेखौ बाहोयो आरो होमबाना बिसोरो माने फिथोब खायो गोरान बिलायाव फिथौखाबाथाय माने बेनो ओमफ्राय फिथौबा देरबाथाय बेखौनो बोखा बो खा जिरनानै जानो हायो आरो जायोबो बेखौ ओमफ्राय फानोबो ओ बिजनेसनि थाखायथ' बेखौ बांद्राय मावनाय नुवा खिन्थु बिनि ओइ फिथोबा ओ बै फिथोबा माने खामानि होयो आरो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं लुनानै आगोलनि दिनाव थावख्रिजों खुन्दुं लुयोमोन ना बुरैफोरा इखौ थावख्रिजों बोयै बोयै इदि खुन्दुं लुनानै माबायोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' आरो बिदिनो मेसिनफोर जो ओं इनि फिथोबखौ माने इन्दि जि बानायोना औ औ बिदि बानायनायखौ खोनायो आरो ओमफफ्राय बिदिनो रेसम रेसमबो दङ ना मोनसे अ बे रेसम रेसम एम्फौआबो माबा आरो बिदिनो एम्फौ लाथा बायदियानो ओ इखौबो इयो रेसम बिफाङाव थायो आरो बिफांनि नामखौसो रेसन होनोना एम्फौ कुलाथानि नामखौसो माबा इ एम्फु नि नामखौसोे रेसम होनो आं बेखौ माने बिराद कनफिउस नों मिथिगोन नामा
औ बेखौ माने खुन्दुंनि नामखौसो बुंनाय जायो आरो माने फिथोबखौथ' बिदि बुङो आरो औ
आतसा माने बे एम्फौनिफ्राय ओंखारनायखाय माने बेखौ रेसम होनो आरो अ उम आ खो माने बांद्राय मिथियामोन आरो बे एम्फौ लाथाया इनि इयाव माने बे प्रटिन थायोना बिराद औ ओइ फिथोबखौ बानायनायाव माने इसोरो खुगानिानिफ्राय बिदिनो फेन बहनो ना बे फेना माने बहन फेन बहनो खुगानिफ्राय बे फेन बहननायनिफ्राय माने बार नांनानै ले फेना ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे बार नांनानै बे गोरा जानानै फिथोब जायो होननाय इसे मिथि खोनादोंमोन आरो बेखौ गोदो बिजाबफोरावबो मोनदोंमोन औ ओमफ्राय बेखिनियानो आरो एम्फौ फिसिनाया ओरैनोथ' बयबो रोंखागोआनो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ औ ओ एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जेरै नोंथाङा माखासे खोथा बुंलांबाय फिसिनायनि जेरै जोंहा एम्फौखौ लानो थाखाय गिबियावनो मा होनो बेखौ ओ माखासे एम्फौ फिथोबनिफ्राय माने सिखिरि सिरिखौ ओ बा ओंखारहोग्रोनानै बिदै दैहोनानै एम्फौखौ जेनेबा जोनोम जाहोयो बेफोरबायदि होननानै नोंगौ थारैनो बेफोरो माने नंगौ आरो आ जोंनि बर' गामि गामियाव बै बे एम्फौ फिसिग्रा जायनि न'खराव एम्फौ फिसियो बिथांमोननि नुयो आरो सिखिरिखौ माने बुरजा बुरजा लाखि लाखिनायखौ आं नुदों आरो ओमफ्राय माखासे बिरलांनायखौ नुदों फ्राय बिरलांनायखौ जोला होननाय खौ आंबो खोनादों आरो ओमफ्राय माने बे जोफ्रा बासथाबनानै थाबाय थायो आरो बेयावनो बिरलांनो रोङा बिसोरो जानला मोनला ओमफ्राय बिदि थानायखौ नुदों बेनिफ्रायो जोंहा एम्फौ फिसिनो थाखाय माखासे इन्दि दंफांनि गोनांथि जायो। जाय ओ इ- इन्जिनखौ माने गोदोनि बर'सुबुंफोराथ गोदोनि समाव समाव न'फ्रावबो फोनानै लायोमोन ओमफ्राय न'फ्राव ओ गोबांनि खुगानिफ्राय खोनायो आरो ना जेनेबा न'नि इण्डिया थोस्लाबा न'आव जेसेबांखिनि थांयो। माब्लाबो माने मालायनि न'निफ्राय लाबोथारनांगौ जायो होननाय आं खोनादों आरो औ बेनिफ्राय औ औ माने गोबां जेनेबा फिसा फिसा समावथ' बिसोरो एसेल' जायो खिन्थु नों बुरजा लायोबा देरबाथाय बिसोरो जेसांनो देरो एसांनो बिसिनि आदारखौ बांसिननिफ्राय बांसिन नांगौ जाबाय थायो नालाय
औ औ
बिदिनो बयनिबो न' न' थांनानै जायनाव इन्दि दङ बिसोरनाव लायलाबायनानै होफैनाय बेखौ नुयो आरो ओमफ्राय जोंनि बर' गामिफ्राव दाबो एम्फौ फिसिग्रा आइजोफोरखौ नुयोदि जायनाव दं बिथांमोननि न'आव थाङै थाङै लायो आरो जेब्ला एम्फौा जायो अब्ला थारमाने बै न'खरनो बिलाइनि बदलै एम्फौ हैनाय बेखौ नुनो मोनो आरो माने औ जोंनि गामि ओनसोलाव माने बै एम्फौखौ एम्फौनि बिलाइखौ जेनेबा इन्दि बिलाइखौ बायनानै लाबोनायखौ बांद्राय नुवा आरो ना माने बिलाइनि बदलै एमफौ फौ हैनाय बेखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो दा जोंहाथ' एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो माखासे बुंलांखाबाय जेरै बोरै फिसियो बेफोरखौ ओमफ्राय आथिखालावथ' जोंहा गोदोनि समावबो जेनेबा इन्दिनिफ्राय बे इन्दि खुन्दुं जेरै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बरनबाय बेफोरबायदि गोबां गोबां जेनेबा खुन्दुं बर'नानै जि दानाय बेफोरखौ नुनो मोनोना गोदोनि समावथ' जोंहा बै फिथोबनिफाय माने उल जि बायदिसिना बेफोरखौल'सो दा योमोन होना खोनादो आरो जेनेबा उल जिया गुदुं जायोनो आरो बे फिथोबनि माजों मा होनो खुन्दुंजों। नुयोब्ला ओमफाय दखनाफोरखौ बांद्राय फालिफोरखौ बे इन्दि खुन्दुं जे बांद्राय दा यामोन नो आरो माने एसे रोजा जायोना बिनि खुन्दुजों दायो ब्ला ओंखायनो बिनिफ्राय औ उल
औ माने आं फास्राल'सो दायो नामा इदि सानदोंमोन।
औ औ जोमग्रा जि जि माने गोदोना गुवार गुवार बिदि दायोमोन ना बिखौ ओं। ओमफ्रायो आथिखालावथ'हाय दख'नाबो दानायखौ नुनो मोनबाय आरो बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय माने ओ अरजिनेल इन्दि खुन्दुंजों बिदि दाथार जोबला माने दख'नाया गाननो एसे बद्राद्रा बिदि टाइपनि जायो आरो। ओंखायनो आथिखालाव मा औ औ ओमफाय दानियाथ' मिसिं बायदिसि सिना ओंखारबायना थ' बे मिचिं बायदिसिना ओंखारनायनि गेजेरजों आथि खालाव माने इन्दिनि जोमग्रा इन्दिनि दं ना बेफोरबायदिखौ बै मिसिननि गेजेरजों बे फिथोबखौ थुननानै आं दख'नाफोरखौ दायो आरो अब्ला माने दख'नाया बारा रोजा जाया आरो एसे गोबा बेफोरबाय दि जायो बेनिफ्राय ओ दायो जोङो माने बायनानै मोननाय बांसिन खुन्दुंफोरानो माने खुन्दुंनि दख'ना इन्दि दख'ना बा इन्दि फालि बिदि मोनबाबो बा सिन मिसिंजों दानाय बेफोरबायदि जायो आरो बा मिसिंनि खुन्दुंजों दिहुननाय बिदि जायो आरो औ बिनिफाय जोंहा आरो इन्दि ओ इन्दिनि जिखौ गानोब्लाथ' जोंनि देहानि थाखाय जेबो खहा जाया होननानै आ मिथियो आरो जेब्ला ओ इण्डियाथ' मोनसे नेचारेलि औ औ नेचारेलि मुवा। आ बा जेबो केमिकेल होनाय बेयावहाय जेबो गैया ओमफ्राय कालार बायदिस सिना बिदि होनायबो जेबो नङा नालाय बिनिफ्राय औ। इन्दि खुन्दुंनि ओ गानोब्ला माने स्किनफ्राबो जेबो प्रब्लेम जाया आरो नङा बा जोंहा जेरै बै बायनाय हमनानैला फिस्ला दख'ना बा फिस्ला जिफोरनि जिफो फोरनि दख'नाफोरखौ गानो बा जोंनि देहायाव माने मालाबा स्किनफोर गारजि जानायखौ। नुयो आरो। मानलु मानला जानाय बा जेरै लरेसफोर गानबा। जोंहा जोराव जोराव मोननाय बेफोरबायदि जायोना ओंखाय औ बेफोरो। मोजां आरो जोंहा इन्दि खुन्दुङा जेरै बिनिफ्राय आ आथिखालाव जोंङो बे इन्दि खुन्दुं बा इन्दि फिथोबखौ फाननानै गोबां। रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिनि औ औ बिनिफ्राय आथिखालावथ'। एम्फौआबो जोंहा गोबां दाम जाबाय गोदोनि समावथ' अ बारा दाम नङामोननो आरो दाथ' फवासेयावनो जौसे गाहाम बेफोरबायदि दाम जा जाबाय आरो अब्ला फवासेयावनो जौस' जौसेब्ला। होमबा नो से केजिफ्रावथ' ब्रैजौ रां बेफोरबायदि जाहैयो होमबा। बिदि आ नोङो। दिहुनगासेयाव माने जि किजि बा बा नैजि किजि बिदि फाननो। हाबानो माने गोबां रां खामायनो हानाय बिदि जायो आरो। जोङो एम्फौखौबो फाननो हाबाय आरो लोगोसे फिथोबखौबो फाननो हाबाय बेफोर दि जायो आरो।
खस्थ'बो ओमफाय फैसाबो दं होननाय जाहैबाय उम।
जोंनि बारि बारि हाग्रा बंग्रा थांनानै बिलाइफोरखौ नायगिरनांगौ जायो ना? औ ओमफ्राय फिथोबनिया औ। अनगायैबो माने माबानि इन्दिनि अनगायैबो माने गाम्बारि बिलाइफोरखौबो होयो होननाय खोनादों आङो नै
माने गाम्बारि बिलाइखौबो जायो आरोना।
औ औ। गाम्बारि बिलाइखौबो होयोना नङा। माने बै एम्फौ आं एम्फौ नों माने। इन्दि बिलाइखौ थोस्लाबाबा गाबा बिलाइफोरखौबो होयो आरो। ओफ्राय बै। गाम्ब्रि बिलाइखौ होनाय एम्फौआ एसे गोखा गोखा जायो आरो माने। जानायाव खाथो खाथो मोनजायोना बेखौ। औ बेनिखायनो इन्दिनिखौ एसे साबसिन। साबसिन होननानै बुंनायखौ खोनादों आरो आङो।